औ नोंथां ।
अ नोंथाङा दा माबाफोर मावबाय बायदों नामा?
ओ दाथ' जेबो मावाखै नोंथां ओरैनो जिरायनानै दङ ।
अ नोंथां अब्ला आङो नोंथांजों माने फंनैसो खोथा सावरायनो सानदोंमोन आरो नोंथां । नोंथाङा दसे सम होनो हागोन नामा?
औ हागोन नोंथां दे सावरायजागोन ।
अ नोंथां अ जेनेबा जोङो दानि मुगाया जेनेबा गोदोनिफ्राय लानानै दासिम जोङो माने जोंनि बे मुगाया एबा जोंनि बे बर' हारिया बेसेबां जौगानो हाखो बेफोरनि बागै सावरायसै नामा नोंथां?
औ सावरायजागोन दे
अ नोंथाङानो होमबा बेनि बागै एसे फोरमायग्रोना होदो खोमा? जेनेबा ओ गोदोनिफ्राय लानानै दासिम जोंनि बर' हारि एबा जोंनि मुगाया इसिबां जौगानो हाखो?
औ ओ गोदोनिखौ नायनो थाङोब्लाथ' गोदोनि ओ गोदोनि जों दानिजों गोबां फाराग दं । गोदोहाय जे ओ बांद्राय जोंनि बर' हारियानो होन ओ बांद्राय एसेबां डेभलप नङामोन । ओ गुबुन हारिफोरजों माने सिनायजायामोन आरो ना ओ नाथाय दानि जुगाव दानि मुगायाव नायनो थाङोब्ला ओ जोंहा बर' हारियाबो डेभलप जानो हमबाय । ओ डेभलप जाबायानो होनजायो सिनायजाबाय आरो जोङो ओ गुबुन जायगाफ्राव थाङोब्लाबो जोङो बर' दख'नाफोर बा बर' गामसाफोर गाननानै थाङोब्लाबो जोङो ओ बियो बर' जाथिसो बेफोरबायदि होननानै जोङो सा ओ बिदिनो सिनायजानो हमबाय आरोना औ आरो गोदोनि समाव सोलोंथाइनि फारसेबो बांद्राय एसेबां ओम नुनो थाङामोन। बा सोलोंथाइनि फारसे बांद्राय ओ सोलोंथाइनि बिबाङा माने एसेबां गैयामोन आरो गोदोनि समाव। नाथाय दानि समाव जोङो नायनो उम नायनो थाङोब्ला जोङो गोबां सोलोंथाइफोर ओ गोबां सोलोंथाइनि फारसे गोबां राहाबो दङ आरो सोलोंथाइनि फारसे गोबां जौखोनायखौबो जों नुनो मोनबाय । ओ औ ओ मोसानायनिफ्राय लानानै आरो साख्रिफोरनिफ्राय लानानै ओ जोङो गोबां जौखो जौगाबोनायखौ जोङो नुनो मोनबाय आरोना। जेराव जोंनि बर' फोराबो सोरबाया फाइलर जाहैबाय सोरबाया बिदिनो ओ इण्डियान आर्मि पुलिस आरो डक्टर इन्जिनियार बेफोरबायदि गोबां साख्रि साख्रिफोरखौ जोङो ओ लानायखौ जोङो नुनो मोनबाय आरो ना।
औ।
आरो दानि जुगावथ' इन्टारनेटनि जुग जोङो ससियेल मिडियाफोराव नायोब्लाबो जोंनि बर'फोरखौ जौगानायखौ जोङो नुनो मोनबाय। खायफाया बिदिनो ओ ससियेल मिडियानि गेजेरजों गोबां गोजौ गिदिर थाखोनि जाहैबाय।
औ।
औ आरो नायनो थाङोब्लाथ' आथिखालाव ओ गोदोनि समाव गोबां जेंना दङमोन। ओ जे थांलाय फैलाय हान्था हान्था मेलानि फारसे बा ओ जोङो बिदिनो ओ सोलोंथाइनि फारसे गोबां जेंना दङमोन नाथाय दानि जुगाव ओ हान्थामेलानिबो बांद्राय एसेबां जेंना गैला जोंनि लामाफोराबो गोबां मोजां जाबाय। सोलोंथाइ लानो थाखायबो जोङो गोबां सुबिदा मोनबाय जेराव जोंनि सरखारानो ओ बिदिनो मदद होदों जोंनि ओ फरायसालिफोराबो स खारि ओंखारबाय आरो बेजों लोगोसे जोङो कलेजफोराव फरायहैयोब्लाबो जोङो स्क'लारसिफ मोनो बिदिनो एसे एनै सरखाराबो जोंखौ ओ मा मदद होदों आरो ना?
औ।
औ ओ नोंथाङाबो दा एसे फोरमायनानै होदो दे।
औ नोंथां। जेनेबा नोंथाङा ।आंनावबोथ' एसिबां गोथौ मोनदांथि गैया अब्लाबो माने जाखिनि आङो आं नुनो आंनि मेगनजों नुदों एबा खोनानो मोनदों बेफोरखौनो फोरमायना होनोसै आरोना नोंथां। ओ जेनेबा आंनि नुनायावथ' एबा मिथिनो मोननायावथ' गोदोनिफ्राय लानानै दासिम जोहा गोबां सोलायलांनो हमबाय आरो ना नोंथां मानो होनोब बा जोंहा गोदोनि समावथ' जोंहा जेबो ओ जानाय लोंनायनि बा जेबो इसिबां राहा लामायाथ' गैखायामोन जोंहा जेनेबा थानायनिफ्राय लानानै बिदिनो थाबायनायनिफाय ओ साखोन सिखोनै थानाय बेफोरनिफ्राय जोंहा माने इसिबां माने मोजां नङामोन आरो नाथाय दानि जुगाव नायोबा जोंहा ओ गासिबो माने गोदोनिफ्राय गोबां फाराग आरोना ओ थानायावबो जोंहा बिदिनो जोंहा मोजां मोजां न' बां बिल्डिंफोर बेबादि जाजोब्बाय आरो ना नोंथां माने गोदोनि स समावथ' जोङो जेरै ओ नारानि थुरिनि बिदिनो औवाफोरनि एबा जोङो ओ दंफां बिलाइफोरनि जेरै थोख' बिलाइआ बेफोरनिजों लुरनानैसो थायोमोन आरोना आरो जोंहा गोदोनि स समाव ओ बिदिनो ओ जानाय लोंनायफ्राबो जोंङो ओरैनो जाब्बा जुब्बा जाला बायोमोन जोङो गोदोनि समाव बिदिनो ओ मोजां मोजां बिदिनो थावफोर बिदिनो संख्रिफोर बेबादि गैयामोन आरोना। ओ जालाय लोंनायनि बेलायाव ओमफाय दानि जुगाव थ' बेबादिनोल गासिबो जानाय लोंनायाव जोंहा मोजां मोजां थावबो मोनो जोंहा मोजां मोजां संख्रिबो मोनो जायनि जा जानाय लोंनाया गोथाव जायो आरोना नोंथां। माने गोदाननि समावथ' बिदि इसिबां बेबादि गैयामोन आरो। आरो फरायनायनि बाग गै बुंबा फरायनायाव जोंहा गोदोनि समाव इसेबां माने एसेबां माने राहा लामा गैयामोन। जायो आरो माने स्कुलफोर दंङोब्लाबो जोबोद गोजान गोजानावसो थांनानै फरायहैनांगौ गोनां जायोमोन आरो नोंथां माने ओ थांलाय फैलायावनो सानसे हरसे बिदि गाहाम लानो नागगिरलाय लाङोमोन आरो नोंथां माने
औ।
ओ जायनि जाहोनाव जोंहा माने गोदोनि समाव माने फरायनाया गोबां खममोन आरो माने ओ दानि जुगाव थ' जोंहा बिदिनो ओ गामि गुदियावनो एबा नुसुंसेफ्रावनो स्कुल बा कलेजफोर दंजोबसै आरो ना आरो। आरो गोदोनि समावथ' जोङो नायनो थाङोबा जोंहा लामानिबो खोथा दङ जोहा लामानिबो गोबां प्रब्लेम दं मानो होनोबा जोंहा गोदोनि स समाव गासिबो हाग्रा बंग्राजों बुंफबनाय नालाय जोङो। बिदिनो हाग्रा बारि बारिसो लामा फिसाजों थांनांगौ जायो नालाय जायनि जाहोनाव जोंहा बि दिनो मालाबा समा जिब जुनारनिबो गिनांगौ जायो आरो जेरै मोसा लख्रा सियालफोर मुफुरफोर बेफोरखौबो गिनांगौ गोनां जायो आरो। आरो जोंहा म गोदोनि समाव बिदिनो दैफोर बारनोबाबो नावफोर बानायनासो बारनांगौ गोनां जायोमोन आरो। नङा होमबा नोंथां ओ जोंहा दानि जुगावथ' नायोबाथ' जोङो ओ फरायनायाव जोंहा इदिनो स्कुल कलेजफ्रावथ' जोंहा गामि खाथि खाथि खाथियावनो दं आरो एसे गोदानबाबो जोंहा दानि जुगाव गारि मथर दं आरो लामाफोराबोथ' सिगांनि बादि हाग्रा बंग्रा नंला गासिब आरो अ गामि माने गासिबो लामाया फाक्कानि एबा हाइरड जाजोब्बाय गासिबो माने आरो आथिखालाव गासिबो बिदिनो ओ न' न'नो गारि मथरबो दंजोबसै आरोना नोंथां। गोदोनि समावथ' बिदि गारि मथर गैयामोन आरो माने अ दंबाबो बिदिनो लामा बिदिनो हान्थिनायाव माने बांसिनानो गोदोनि समाव बिदिनो ओ जिब जुनारखोसो बाहायोमोन आरो जेरै गराइफोर मैदेरफोर मोसौफोर बेफोरखौसो बाहायोमोन आरो जेरै ओ गराइ गारि बानायनाय ओ जेरै मोसौ बारि बारायनाय बेफोरजोंसो लामा हान्थियोमोन आरोना नोंथां ओ ओ दानि जुगाव थ' जोंहा बेबादि गराय गारि मोसौ गारिबो बेफोरबादि गैला आरोना जोंनियावथ' दाथ' गासिबो टेक्न'लजि टेक्न'ल'जि जुग जाजोबबाय नालाय दै मथर दङ जेरै जोहा ओ अबा बेसेबांबा गोजाननाव थांनो बाबो जोंहा जेरै मा होनो अख्राङारि जाहाज दं जेरै ओ एयारप्लेन ओ हेलिक्फ थार बेफोरबायदि दंखाजोबो आरो जोङो माने गिदिर गिदिर दै बारनो आज-आजिखालि माने जोंहा दालांफोरबो दंंखायो दालांजों नङाबाबो जाहा गिदिर गिदिर जाहाजबो दङ। गोदोनि समावथ' जोंहा दै बारनोबाबो माने इदिनो फिसा फिसा दंफांनि नाव बानायलाबायो बेफोरजोंनो बारलाबायोमोन आरो। आरो जोंहा समाव माने गिनांगौबो गोनां जायोमोन आरो जिहथे बारफुनाय समाव जुदि अखा हायोबा एबा दैगिया गिदिर देरना होयोबा जोंहा माने ओ बुखार लांजानाय एबा गबा जानाय गिनांगौबो जायोमोन आरो गोदोनि समाव नाथाय दानि समाव माने बेबादि नंला आरोना थारमाने जोंहा माने गिदिर गिदिर जाहाजफोर नावफोर दंखाजोबोसै नालाय मिसिननि गिदिर गिदिर मिसिननि बानायनाय माने आरो मानसिजोंबो सालायनाय नंला गोदोनाथ' दंफांनि आखाइजों मानसि आखाइजों सालायनाय बेफोरबादिसोमोन आरोना नोंथां ओ आरो जोंहा बिदिनो ओ गोदोनि समाव जोंहा माने ओ बिदिनो डाक्टरफोरनि प्रब्लेम दं जाहा डाक्टरफोर बिदिनो डाक्टारफोर मोननो थाङा मोननो थांबाबो जोंहा जोबोद गोजान गोजान जायगायाव दंमोन आरो नोगोराफोराबो जोंहा बिदिनो बिदिनो टाउफोर थाब गोदोनि सानावथ' इसां टाउन गैया थाउ थावा एसे एनै बिदिनो फिसा फेरला बिदिनो बिराग गोजान गोजानाव जायोमोन आरो बिदिनो आरो गोदोनि समावथ' बिदिनो खना खनला बिदिनो अबावबा हाग्रा बारियाव फिसा गामि बानाला बायना बेबादिसो थाला बायोमोन नालाय मानसिनि बिबांआबो खम नालाय बिनि थाखायनो माने जोंहा डाक्टरनिबो गोबां प्रब्लेम जायोमोन आरो जुदि सोरबा ओ गिदिर लोमजाबायोबा जोङो डाक्टारनो लांस्ला बनो हाया बेफोरबायदि जायोमोन आरो माने जोङो गामियावनो एबा जायगायावनो बिदिनो सोरबा सासे अजा बा एबा जोङो बिफां लाइफांनिफ्राय जोङो मुलिफोर माब्लाबा देलाबायनानै एबा नागिरलाबायना खांलाबायना होनानै बेफोरसो नायनानै दोनोमोन फोथांना लाखियोमोन आरो आरो बेफोर मानियाब्ला' थ'मानसियानो जिउ गोमानांगौ जायोमोन आरो नाथाय दानि जुगाव नायोबा जोंहा बेबादि जेबो इसिबां जेंना गैया आरोना। गोदोनिखौ नायोबा दाथ' जोङो ओ डाक्टारखौनो होन फारमासिखौनो हो होन माने जों खाथि खाथियावनो दंखाजोबसै आरोना आरो जुदि जोङो खाथिनि फिसा फार्मासि खायाव हायाबाबो जोङो गोजान गोजानाव थांनो थाखाय जोंहा गारि मथर दं जोंहा गोजौजों आरो गारि मथर जों मोनहैयि जायगायावबो जों गोजौजों बिरलांना थानो थाखाय एयारप्लेन दं बेबारफोरबायदि जों थांनो हायो आरोना बेनि थाखायनो जों गोजो गोदोनिखौ नायोबा दानिखौ नायोबा गोबां सोलायलांबाय आर ना नों जोंहा आरो माने गोदो रायलायनाय रायलायनाय होनोबा जोङो जेनेबा जोङो नखरनि मानसिया बबेबा गोजान जायगायाव थांबाय बायदोंबा बेरायनो थांबाय बायदोंबा बिसोरजों माने रायज्लायनोबा जोङो ओ लाइजामसो लिरनानै रायलायनांगौ गोनां जायोमोन आरो नोंथां ओ जोङो लाइजामखौ लिरनानै फस्ट अफिसफ्राव जोङो जमा दोन थुमहैनांगौ गोनां जायोमोन आरो बेयाव दोनथुमनानै जोङो मास मोनसेबा आरो लामा गोजानबाथ' ओ बोसोरसेबा बोसोरनै बिदि गाहाम लायोमोन आरोना नोंथां नाथाय दानि जुगाव एबा दानि बेलायाव नायोबा जोङो माने बेसेबांबा गोजाम्बा जायगानिखौ जोङो सानसे साननै जो मोनहै जायगायाव जोङो अ दसे समाव नाम्बार थुनानै रायज्लायनो हाजोबसै आरो जोङो गाससिबो इन्टारनेट जुग जाजोब्बायना जायनि मा होनो गोदोनि खौखौ नायोबा दानिखौ नायबा गोबां फारागसै आरो राननो थाङा जोङो बिदिनो दाथ' मबाइल मबाइल होननायजों मबेलनि जों ओंखारबाय नालाय मबेलजों जोङो बिदिनो गोजान गोजानाव बिदिनो सोरबाफारि बिसांबा गोजानाव बिदिनो साननै सानथामसो मोनहैनाय जायगायाव दंब्लाबो जोङो मबेइल फन जोङो नाम्बार मोनसे थुनानै जों रायला हरनो हानाय बेबादि जाबाय आरोना नोंथाङा गोदोनि समावथ' बेबायदि इसिबां गैयामोन आरोना जुदि रायलायनो माबा ओ फावथेनजों लिरनाय बेबो जों फावथेनजों लिरनाय फावथेनजों माने फावथेनबो गैबामोन गोदोनि समाव जोङो ओ दंफांफोरनिफ्राय बि दिनो बिबारफोरनिफ्राय बिदिनो रं दिहुननानै मा होनो लेखाफ्राव बिदिनो ओ बा लेखाफोरनिनो लिरनाय जायोमोन आरोना नोंथां माने दानि जुगावथ' बिदिनो लेखाफोरबो बिदि ओंखारबाय फावथेंफोरबो ओंखारजोबबाय आरोना गोदोनि समाव बिदि इसिबां माने बिदि फावथेफोरबो गैयामोन आरोना नोंथां माने गोबां माने प्रब्लेमानो बिराद प्रब्लेम आरो माने गोदोनि समनिफ्राय दाजों गोबां सोलायबाय आरोना नोंथां ओ जोंहा माने बिदिनो आरो लिरनोबो जों गाव गावबा गाव लिरनो हायामोन गोदोनि समाव माने लिरनोबाबो जोङो सासे गोरों गोरा मानसि नागिरनांगौ गोनां जायोमोन जेरै ओ पस्ट अफिसफ्राव थांनानै पस्ट अफिसनि अफिसारखौ जोङो लिरहोनांगौ जायोमोन बेयावबो जोंहा फैसा थाङोमोन आरो नोंथां बे खौ लिरहोनानैसो जोङो पस्ट अफिसाव सोनानै हरनाय जायोमोन आरो जोंहा बिदिनो एक्सट्रा बिदिनो लिरग्रा सोरबा सोरबा गोरों गोराफोरखौ लिरहोनानै बेबायादिनो पस्ट अफिसाव हरनांगौ जायोमोन आरो बेबो जोंहा पस्ट अफिसाव दोनोब्लाबो जोङो माला मोनहैगोन जेबो बुंनो हायामोन आरोना नोंथां जोंहा लामा गोजाननि खिथा आरो जोंहा लामाफोराबो हाग्रा बंग्रा फिसा हारा गेजेर जों थांनांगौ गोनां जायोना बेनि जाउनाव जोङो मोनहैगोन मोनहैया बेफोरखौबो बुंनो हानाय हानायबो बिराद गोब्राबमोन आरोना नोंथां माने लामा ससेयाव मा जागोन बेखौ रावबो बुंनो हा हाया नालाय गोदोनि समाव आरो जिब जुनारबो दंसोयोमोन नालाय
औ नोंथां जोंना समावबो जाबाय
औ नोंथां ओ नोंथांजों जेनेबा गोदोनि एबा दानि ओ जुगनि जिसिबां सोलायनाय बेनि सोमोन्दै सावरायनो मोननानै एबा मिथिनानै गोजोननाय थाबाय नोंथां
औ गोजोन्थों औ